हेल' नों
औ खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंजों आङो जोंनि दोरोङारि जामुं ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन।
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा दा दोरोङारि जोंनि दोरोङारि जानाय ओंख्रि बुङोब्लाथ' अनलाजों दाउ सबायजों साम' बेफोरनो होनलाय? होमबा औ बेफोरनिनि बागै एसे नोंसोरनि जाय माबायदि मा संनाय जायो बेफोरनि बागै। एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायदो माबायदि मा जानाय जायो।
औ हागोन नोंथां। ओ दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि ओंख्रि दङ नङा होमबा नोंथां? जेरै सबायजों साम' अनलाजों दाउ ओ नारजिजों अमा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि अ ओंख्रि दं ओ गिबियावनो आङो अनलाजों दाउ बेनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायनोसै अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंहा हा ओ गिबियावनो अनला जा अन गुन्दैखौ बेखौ खालामनो थाखाय जोंनो ओ माइरं नांगोन। माइरंखौ जोङो नांगौ। गौ रोखोमनि जखा लानानैहाय ओ दैयावहाय सोमनाय जायो आरोना दसे समनि थाखाय बेखौ सोमनानैहाय जोङो दसे सम दोना दोननाय जायो आरोना बेखौ दसे सम सोमना दोननानै बिनि उनाव जोङो बोखांनानै बे खौ सुना लानाय जायो आरो सुनानै जोङो दैखौ मोजां खार खारहोनो थाखाय दसे सम सुखांनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेखौ सुखांनानै दोननानै जोङो ओ उलार बा गायहेन बा ग्रेडार मिक्सार बेफोराव जोङो उनना बा देना लानाय जायै आरो ना नो थां दानि जुगावथ' बांसिनानो ग्राइडार मिक्साराव उननाय जायो नोंथाङाबोथ' मोनथिखागौ जानांगौ औ। बेनिफ्राय जोङो बेखौ उननानै दोननानै हाय जोङो। ओ अनलाजों दाउ संनो थाखायथ' जोंनो दाउखौ नांगोन ना। ओ दाउखौ न'नि नङाब्ला थाय ओ गलानिफ्राय फा हाथाय बाजारनिफ्राय लाना फैनानै जोङो मोजाङै ओ बासिनानै बा सुना लानाय जायो आरो। नाय नोंथां औ न'निखौ। जाबोलाथाय न'आवहाय दाउखौ ओ बुथारनानैहाय बेखौ मोजाङै। बासिनानै बा मोजाङै सावनानै गोदानानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
ओमफ्राय जोङो बेखौ ओ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरोना नोंथां औ एवफ्रामनायाव जोङो जेरै पियास थाव ओ रं संख्रि बेफोरखौ होनाय जायो आरोना नोंथां औ बेखौ एवफ्रामखांनानै दोननानैहाय जोङो अन गुन्दै देना लानायखौहाय ओ गिबियावनो सारायावहाय दै होनानै जोङो दै खौ गोदौ होनाय जायो नोंथां बेनि उनाव गोदौहोखांनानैहाय जों जों देनानै गोदौबाय थानाय समावहाय जोङो देनानै लानाय अन गुन्दैखौ एसे एसे एसे ओ आखाइजों होनाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे थे बियो ओ गथा गथा जाया आरोना नोंथां बे होनाय समाव हायो ओ खोस्लिजों‌हाय एसे एसे एरनानैबो होयो आरोना नोंथां औ बेनि उनाव जोङो ओ बेदरखौ होयो आरोना नोंथां खायफाफोरा बेदरखौ होखानानै बो सङो आरोना नोंथां बिनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै ओ अन गुन्दै खौ होखांनानै थाय जोङो बेयाव होनो थाखाय गोबां मस्ला मस्लि बालौ रुगुन बेफोरखौ होनाय जायो आरोना नोंथां औ बेफोर खौ मोजाङै देनानै लानानैहाय जोङो ओ अन गुन्दै अन गुन्दैखौ होखां होनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनावहाय जोङो
मेन अनला ओंख्रि संनायनि मेन माबाया जाहैबाय बुस्थु जाहैबाय खारै बे खारैखौ जोङो होनाय आरोना नोंथां बे खारैखौ होनानै जोङो जेबोला अन अनला ओंख्रिया मोजाङै दैया रा ग'था जायो अब्ला जोङो संख्रि साखिनानैहाय बेखौ खांनाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनावहाय सबायाइजों साम' संनो थाख खाय जोङो साम' हाथायनिफ्राय बायना लाबो एबा दैमा एबा फुख्रिफोराव मोननाय जायो आरो ना नों खननानै औ बेखौ मोजाङै जोङो बासिग्रोनानै लायो आरो ना नोंथां बेनि बे साम'नि जाब बिगुर बेखौ जोङो ओ बोखारनानै गारनाय जायो आरोना नोंथां औ बिनि उनाव ओमफाय जोङो बेनि लानजाइखौहाय दानस' नाय जायो बेखौ दानसखांनानैहाय जोङो मोजाङै रुनानै सुयो आरोना नों थां‌ जाहाथे बेयाव थानाय मैलाफोरा खारो उनावहाय बे खौ सुखांनानैहाय जोङो ओ दोनो आरो दोननानै जोङो ओ सबायखौहाय मोजाङै खायफाया एवनानैबो लानानैबो उनो नङाब्लाबो बिनि सिगाङावबो उनो आरो
औ नंगौ
बेखौहाय जोङो मो जाङै उननानै लानानैहाय जोङो मोजाङै सुनानै बेखौहाय ओ संनाय जायो आरो ना नोंथां बेयाव सबायजों साम' संनो थाखाय जों फास्टावनो साम'खौ ए फ्रामनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ सबाय खौबो मोजाङै एव फ्रामनानै जोङो दै होनाय जायो आरो ना नोंथां बे दैखौ होखांना नै जोङो नांगौ बायदि बेयावहाय खारै होनाय जायो आरोना नोंथां नांगौ जखानि औ बे खारैखौ होनानै मोजाङै गोदौनानै जेब्ला सबायआ रुयो अब्ला जोङो ओ सागं थाना होनाय जायो आरोना नोंथां औ बेखौ सागं सावखांनानै जोङो साम'खौ होनाय जायो आरो ना नों थां औ बिब दिनो दानि बावैसो बुंलांनाय बायदिनो गोबां मस्ला मस्लि जेरै फानलौ सामब्राम गुफुर बेफोरबायदिखौ जोङो देनानै सबाइ ओंख्रिजों सबाइजों साम' ओंख्रियावबो होनाय जायो आरोना नोंथां औ जेब्ला बे ओंख्रिया मोजाङै रानो अ दैया मोजाङै राननानै गथा जायो अब्ला जोङो संख्रि साखिनानै बा खारै साखिनानै खांनाय जायो आरो ना नों
नंगौ नों थां दा नोंथाङा जेरै बुंलां बाय जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो संनाय जायो आरो अनलाजों दाउजों नोंथाङा जेरै बुंलांबाय ओ गिबि गिबियावनो जोंङो अन खौ नांग्रोगौ बिनिखायनो जोङो ओ माइरंखौ एसे सोमनानै दोनो आरो दसे खमनि थाखाय जाहाथे देनायाव‌ ओ थाबनो गेब्लेयो मोजाङै गेब्लेयो होननानै बेबायदिनो दे औ नोंगौ। बेबायदिनो देना दोननानै जोङो मेचिंनफोराव उननाय नुनो मोनो आथिखालावथ'ओ दिेंखि बा उवाल मा बुङो बेखौ उराल ना माब बुङोमोन बेफोर औथ' बाहायनाय नुलानो आथिखा खालाव गोबांसिन जोङो मेसिन दोनो ओ उननानै लानाय जायो आरो देनानै।
औ नोंगौ नोंथां।
बायदिनो जेरै दाउजों संनोब्ला दाउखौ जोङो ओ बुथारनानै गोदानानै मोजाङै सुनानै दोनग्रोनाय जायो दोननानै ओ मा खालामो जों बेखौ एवफ्रानना लाग्रोयो आरो। थाव रं आरि होनानै बेयाव गोनां जानाय मस्ला आरिबो जों होनो हायो बाहायोब्ला ओ जेरै सामब्राम हाय जें आरि होनानै बानलु होनानै जोङो एवफ्रानना लानानै ओ दैखांथ'ना दोनो आरो जों सारायनिफ्राय थोरसिफोराव बेनि उनाव जोङो औ दै होयो दै होनानै दैया जेबोला गोदौगोन अब्लानिया जों जे अन गुन्दै देनानै दोन्दोंमोन बेखौ जोङो फ्रिय फ्रियै सारनानै होनाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
नो होयोब्ला गथ खायो होननानै बुङो आरो। बिनिखायनो जेथिं गोदौवो बेथिं जोङो एसे एसे गारनानै होयो आरो बे दैयाव। बेबायदिनो औ। बेयाव गोनाङा जाबाय ओ संख्रि खारि बेफोरखौबो होना लानाय जाखायो आरो दैयाव जोङो। होनानै अनखौ होयो होना नै जे एवफ्रानना दोन्दोंदोंमोन बेदर बेखौ गारनानै होयो आरो बेयाव दैयाव। बेनि उनाव जोङो सागंबो साना होजायो होयोबोब्ला अब्लानिया मैगङा गथा खाया आरो होननानै
औ नोंगौ
जेराव अब्लानिया फि थर फिथर जाया मोनजाया बिनिखायजों सागं साना होनाय जायो आरो बेबायदिनो संनायखौ नु मोननाय जायो अ जेरैबा औ नंगौ जेरै दा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनब्लाथ ओ नारजिजों अमाबो होनजायो ना नारजिजों औ नार जों अमाखौबो बेबायदिनो संनाय नुनो मोनो आरो आं संफेरना मोनाखै मोननाया ओ थेवब्लाबो दिनि बेसेबां मिथिगौ बुंनिसै आरो नोंथांनि
औ
औ औ गिबियावनो नारजिजों ओ अमा होनोब्लाथ' नारजियानो मेन बियाव नारजिया जाहैबाय जों जे फाथो फैयो बै फाथोनि बिलाइ खौ जों खानानै सान्दुंआव फोरानना दोननाय जायो आरो बैफोरानना दोननाय बिनायखौनो फाथो ओ नारजि होननानै बुंनाय जायो आरो
औ नंगौ
औ जों नुबोनो मोनदों आगोलनिफ्रायनो ओ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि न'खर न'खरावनो बेफोरखौ ओ जगायखाना लानाय जायो आरो थाखायो आरो बेफोरो नारजि बिलाइफोरा औ बेबायदि बिदिनो नारजि गोरानखौ जोङो बासिनानै एसे सम सोमना दोननाय जायो आरो दैयाव सोमना दोननानै जा जोङो अमा बेदर लाबोदोंमोन बेखौ जों मोजाङै एवफ्रानना लायो आरो एवना लायो आरो थाव होनानै बेयाव उम ओ खारै आरो खारैयानो मेन आरो बेयावबो खारैखौ नांथारगौ खारै एसे ओ थाव होनानै जों बेदरखौ एवग्रोबाय एवनानै बेनि उनाव जों जा मा नारजि सोमना दोननाय दङमोन बेखौ जों होना होनाय जायोआरो बेयाव ओ गोबां म स्लाआरि होयो सामब्राम बानलु आयजें आरि होनानै एवो बेनि उनाव आरो ओ नारजिखौ होनानै खारै संख्रि होनानै एवबानो जाबाय आरो एसेबां गोब्राब नङा आरो एवनायावबो ज म बग गोथाव बेबायदिनो नारजि आरो अमा होनोब्ला जोंनि आयेन आरि ओ हारिमुआव जे आसार खान्थि दं बेफोराव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेरै जों ओ मानसि थैयोबोला स्राद'आव नांगौ जेरै नारजि हरगारनाय औ बेफोर बेखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो नारजि अमाखौ औ नंगौ नोंथाङाबोथ' मिथिंगौ जाखानां ना नोंथांमोननिथिंजायबोथ' औ बेबायदि सान्दावफोराव होखानाय जायो
औ होयो नोंथां
ओ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा मोनथिना मोनबाय साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर जोबोर साबायखर नोंथांजों आं गोबां मोनथिनो मोननि बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय औ आसा खालामो नोंथांजों उनफोरावहाय आरो रायलाय ओ सावरायफिननो मोनबावगोन
गोजोन्थों नोंथां दे